हेल
औ नोंथां
औ
औ ओमफ्राय जोङो दायो एसे सावरायलायनोसै ओ बर'फोरनि जौ सोंनाय जौ संनायनि बागै जोङो जौखौथ जेरै माइब्रा माथा जौ गोरान बेफोरबायदि बानायनायनि ओ माखासे जा आदब बा खान्थिफोर दं आदब खान्थिफोर बेफोरखौ जों एसे सावरायलायनोसै आरो ना औ होमबा आं फोरमायलांनोसै ओ बिनि एसे फोरमायग्रोनोसै
औ
जोङो ओ जौ संनोब्ला जोङो माइरङा गोनांथार जोंनो माइरंखौ नांगोन माइरंनि प्रायसे जौ जायो आरो बै जौखौ बानायनो थाखाय जोंनो ओ मुलि माने मुलि होननांगोन आरो जोंङो। बा गावनो। मिथिंगानिफ्राय मोननानै। न गथायनानै बानायनाय जेरै एमाव बे एम अखौ जोंनो नांगोन। बै एम्बखौ जोंङो ओ माजों बानायो होनबा जोंङो ओ जेरै बिफां बिलाइ फोरनिफ्राय माइरं आरो बिफां बिलाइजों। गलायनानै बानायो जेरै जोंङो मोखोना बिलाइ। मोखोनानि बिबार बा बिबाराबो होजायो बे बिलाइाबो जायो लोगोसे जोंङो खुसेर बिलाइ ओम खान्थाल बिलाइ ओ। आरो बिदिनो आरो माखासे मोननैसो आरोबाव बिलाइ दंबावो बेफोरखौबो जों होनाय नुनो मोनो खुइसर बिलाइ खान्थाल बिलाइफोरखौ होय होनायनि जाहोना जाबाय बेखौ माने गांसे गांसे एसे एसे फादो आरो बेखौ होयोब्ला माने। गोथाव गोदै जायो होननानै बुंङो आरो संग्राफ्रा ओ बेबायदिनो बेफोर बिलाइफोरखौ लोगोसे माइरंखौ गलायनानै। जोंङो दिंखियो। उवाल गाहेनाव देनानै। जोंङो गुन्दै खालामनानै उनावहाय दै एसे होनानै। नाना नै। लदा खालामनानै जोंङो फिसा फिसा लादु खालामनानै बेखौ फोराननानै। दिनै बे फोराननायनि उनाव बियो सप्ता मोनसेसोनि उनाव। बियो बाहायनो थाखाय। रेदि जायो थिग। बे जोंनो जोंङो जौखौ बानायो। ब्रैजौखौ जोंङो बेयाव संनो होनब्ला जोङो गिबियावनो जोङो माइरं ओ सिगाङावथ' जोङो गुबैयै माइरं एंखोरखौ बाहायोमोन। नाथाय औ माने गोबां समाव माइरं एंखुर गैयाब्ला बा मोनाब्ला जोङो जों ओंखाम जानाय माइरं आलुवा मोजांखौनो जौ संनायाव बाहायो। बेबायदिनो जोङो गिबियावनो ओ नांगौबायदि दै होनानै ओंखाम संनाय बायदिनो जोङो माइरंखौ संगोनानै लाबाय लानायनि उनाव जों बरननानै लाबाय ओ मोनखांनायनि उनाव जोङो जायखिजाया संग्राय। एबा जोङो प्लास्टिकफोराव दिहुननानै बेखौ एसे गुसु खालामो गुसु खालाम गुसु। गुसु जानायनि उनाव जोङो बिनि लदाफोरखौ सिख्लुबजोबनानै जोङो ओ मो जां मिलायनानै उनावहाय बेयाव एम'खौ सिख्रुबनानै सारनानै मोजां गलायो आरो जाहाथे बे एम'आ माने बै ओंखामाव जौनि थाखाय संनाय ओंखामाव मे मोजाङै गासैयावबो नांजोबो बेनि थाखाय मोजाङै गलायजोबो आरो गलायजोबनानै लगायजोबनानै उनावहाय बिदिनो प्लास्टिकआवनो बोननानैबो दोनो माखायसे ओ बे हानि जिथु दो बेयावबो दोनो औ खान्था बेयावबो दोनो। बिदिनो दोननानै बा गरम बोथोरब्ला जोङो सानथाम बा सानब्रैनि गेजेरावनो बियो लोंनो थाखाय थियारि जायो। ओमफ्राय गोजां बोथोरब्ला जोङो एसे सम नांगौ जायो।
औ।
जानो थाखाय सानब्रै सानबा सप्ता मोनसेसिम। नांगौ जायो आरो बेनि उनावनो जोङो बेखौ लोंनो हा हायो जोङो जौ होनब्ला जोङो गोबां ओ जौखौ जोङो गोबां हाबाफोराव बाहायबोदों। जोङो ओ जायखिजाया माबा मोनसे हाब न'खराव हाबा खामानिफोर जायोब्ला बेफोराव जोंनो जौखो नां बा समाज ओ रायजोआव बा गामियाव। माबा मोनसे गिदिर हाबाफोर जयै मावोब्ला बेयावबो जोङो जौखौ बाहायो सोरनिबा हाबाफोर जायोब्लाबो जों बै हाबायाव बा गोथार जुलियाव जोङो जिउखौ बाहायो। बेनि अनगायैबो जों सारदु खुंनाय फोरावबो जोङो जौखौ बाहायनाय नुनो मोनो। बेबायदिनो जों गोबां ओ माने हाबाफोरावनो बाहायो। बेनि अनगायैबो जोङो इसोर सि बिनायावबो बा मोदाय दावदै फिसिनाय ओ सि सिबिनायावबो जोङो जौखौ बाहायो।
औ।
बेबायदिनो ओमफ्राय जोंहा बे जौ गिसि थांबाय बिनि उनाव जोंहा आरो ओ माइब्रानि माइब्रा बिदै बा माइब्रानि जौ दङ बे माइब्रा बिदै बा माइब्रा जौखौबो जोङो बे ओ जौ गिसि संनाय बायदिनो माथानि संनाय बायदिनो सेम बेबायदिनो एखे आदबजोंनो जोङो सङो। नाथाय बेयाव जोङो माइब्रानि ओ जौआव जोङो एमौखौ एसे खम बाहायो आरो खम होयो खम बिबांनि होयो। खम बिबांनि होयोब्लासो बियो माने गोदै गोथाव जायो। आ बेबायायदि बिनि उनाव जोङो जौ गोरान बानायनो थाखाय बै जौ गिसि संनायखौनो जोङो ओ सानब्रै सानबासोनि उनाव जोङो जौ गोरान बानायनो थाखाय-थाखाय बेयाव ओ दै-दैखौ जोङो लुसोमबावो। दै लुनानै एसे बुरजा खा लामो बे दै लुखांनायनि उनाव जोङो आरोबाव सानथाम सानब्रै बेखौ दोनबावो दोननानै जेब्ला ओ गोसा जाबाय कारहा जाबाय अब्लानिया बेख खो जोङो ओ लां अराव होनानै जोङो बेखौ फुदुंनानै खफ' खालामहोनानै गयो। बै खफ'आनो ओंखारनानै जौ गोरान एबा सेरेब बियो जायो आरो बेखौबो जोङो बेबायदिनो गोबां हाबाफोराव बाहायो हाबा बा माबा मोनसे न'खराव खामानि जायोब्ला जों बेफोराव बाहायो। ओ बिनि उनगायै बो जोङो बे बेखौ माने फाननानै जोंनि बर' न'खरफोराव माने फाननानै न'खर न'रखौ सालायनायखौबो जों नुनो मोनो आरो
औ
बेबायदि नोङो ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंबो बेबायदि संनायखौ नुनो मोनो ना मोना
औ नुनो मोनो नोंथां ओ जोंनि बिदि बर' गामिफोराव जोङो बिदि जौ सेरेब बिदि जौ गोरान जिउ गिसि संनानै बिदि ओ फाननानै न'खर सालायलांनायखौ जों नुनो मोनो
नंगौ
बिदिनो ओ जोंनि ओ बर' आइजोफोरा ओ जों ओ गावसोरनि न'खरखौ सालायलांनो थाखाय बिदि जौ संनानै जौ फाननानै ओ फाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो गावसोरनि न'खरखौ खुंलांनो थाखाय ओ गोबां रांबो खामायनो हायो जोङो जौ लायै जौ जोंना ओ माइब्रानि जौफोरा एसे जे बेसेन गोसासिन जायो आरो बिदि जौ अ माथानि जौफोरा इसे खम बेसेननि जायो बिदिनो जोङो जौ खौ मागो बैसागोफोराव जोङो ओ गंफ्रोमबो न'खरखौनो जोङो मागो बैसागोफोराव जौ संनायखौ नुनो मोनो औ जोङो जौ संनाय बे आदबखौबो जौखौ जोंनि ओ बर'फोरनि मोनसे एंगारहायै बाहागो होननानै जों बुंजायो। औ बिदिनो जोङो जौखौ बायदि फोरबोफोरावबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो ओ जौखौ जोङो औ लोंनांगौ नाथाय जोङो बेखौ गोबां बिबाय बिबांनि बाहायनो नाङा ओ नां नांगौ खिनिखौल' लोंनांगौ जों जौखौ। बियो जोंनि देहानि थाखाय मोजांबो आरो जोंनि देहाखौ बियो ओ खहाबो खालामो। बिदिनो खायफाया सुबुंफोरा जौखौ लों बां द्राय लोंनायनि जाहोनाव गावसोरनि देहाखौ खहा खालामनानै लानायखौबो जों नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ माने औ बांद्राय लोङोब्ला जोंहा देहाया खहा जायो बे नंगौ आरोना नोंथां। औ माने जोङो एसे एसे जुदि बाहायोब्ला गोदोनि समाव माने गोदोनि सुबुंफोरा बुङो ओ जौ गोरान खौ ओ जोङो जौ गोरान एबा गिसिखौ जोङो एसे बाहायोब्ला माने बै जौ गोरानखौ मोनाबिलिनि समाव माने खामानि दामानि मावखांना फैनायनि उनाव जोङो ओ मोनाबिलि म एसे माने एसेल' जुदि लोङोब्ला बा बाहायोब्ला ओ मेंनाय ओ ओ साख्रुब सु जानायफोरखौ आराम मोनो। बा बावगारो होननानै बुङो आरो बेनि थाखायनो बै समाव माने एसे लोंफैेरो नुनो मोनो थिग बेबायदिनो आरो जों जौगिसिखौबो अ सान्दुं गोसा जायोब्ला जोङो ओ हासुदैफोरा गोजा जायोब्ला जुदि बै समाव माने ओ एसे माने मा होनगोन ओ उदैयाव एसे गरम जादों बा एसे जे प्रब्लेम जादों होननानै बै अ ब गिसिखौ एसे लोंहोयो माने मोजां थान्दा जायो होननानै बेबायदि फोथायनानै लोंहोयो आरो जोंनि गेजेराव बेफोरो दङ
औ
ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं माने दाबो बेबायदि जौफोर फाननाय नुनो मोनो नामा
औ नुनो मोनो खायफा न'खरा जौखौ न'खर लायै न'खरसो जौखौ बानायो गोबाङानो जौखौ बानायाबो जोङो गोदो बांसिन नुनो मोनोमोन आरो बिदि न'खर न'खर जौ संनायखौ नाथाय आथिखालाव ओ जोङो एसेबां न'खर न'खरजों फसंनानै फाननायखौ नुनो मोना खायफा गामिफोराव आरो गावसोरनि नेमखान्थि बादियै जौ संनायखौ ओ बन्द' ओ खालामनायखौ जों नुनो मोनो जौ संनाय होबथानायखौ
औ नंगौ
बिदिनो एसे एनै जोंनि बिदि गामिफोराव जौ संनाय खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों थेवब्लाबो बे ओ जौआ जोंनि बर'नि मोनसे बिदि बाहागोखा नालाय खौ बयबो जोङो बर'फोरा मोजां मोनो लोंनानै जोंनि माइब्रानि माथानि बिदि गोरान गिसिखौ बेनिखायनो सानफ्रोमबो सङाब्लाबो जोङो बायदि फोरबोफोराव जोङो बे जौखौ न'खर न'खर न'खर जोङो संनाय जायो आरो संनायखौ नुनो मोनो जोंनि गामि खाथि खाला ओनसोलफोरावबो औ औ औ दे
औ दे